केस
हेलौ
औ हेलौ
औ खोना हादोंना
औ खोनादों आदा
जोबोद मोजां
औ
दा मा खालामनानै दं आगैया?
ओरैनो दं आदा
ओरैनो दं ना अब्ला जोङो मोनसे जे गोनांथार आयदायाव ओ बे समाव सावरायनि नङा होमबा
औ नंगौ
दा बे आयदानि टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मागो दमासि
नोंगौ
खोनादोंना आगैया?
औ खोनादों आदा
औ जोङो मागो दमासिखौ माब्ला खुंनाय जायो आरो मागो मागो दमासियाव मा मा खामानि मावनाय जायो मा मा जानाय लोंनाय खालामनाय जायो जों बिनि सायाव साव रायनि नङा होमबा
नंगौ
औ दा आं आगैनाव गिबियै सोंथि खालामनि आथिखालाव ओ आगैमोननिथिंजाय मागो फोरबोआव मा मा ओ जानाय लोंनाय मा मा हाबाफारि ओ खालामनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनिथिं माने मागो दमासि खालि ओ गामिनि बयबो मानसिफोरा ओ रायजो राजाफोरा गथ' गथायफोर ओंखारनानै पिकनिक जायो ओमफ्राय नंगौ आरो ओ फिथा लादो आरो सौराय बेफोरबायदिखौबो सोरबा सोरबा माने न'नि न'आव थांङोब्ला बेफोर बायदि ओ जाहोनो होयो जानो होयो औ
जानायाव ओ बेलागुरु सावनाय
ओ मा होनदो आदा?
जेदिनखालि मागोआव पिगनिक जागोन ओयदिन खालि ओ मोनसे माइहुंनि जे माबा बुंङो ओ माइहुं हुंनानै जे अर सावो बे जोंनिथिं यो बेलागुर होनो। बे बायदिबो सावनाय जायो नामा?
उम
नाथाय नोंसिनि
जोंनिंथिंजाय जोंनिथिंजाय बे खौ माबा खालामा जाया जोंनिथिंजाय बेदि आं माने नुवा खै जोंनिथिं बेखौ औ
नोंसिनि ओनसोल सोलाव माबायदि खालाम नाय जायो नों फोरमायगोरदो आरो जोंनि ओनसोलाव माबायदि खालामो आथिखालाव आं दा फोरमायगोन उनाव
औ ओ बिदिथ' जेबो खालामा माने खा-खा पिकनिक खोल' जायो। ओमफ्राय आरो मोसायो। ओमफ्राय बिदि खेलाफोर होयो।
औ मा मा खेला होयो?
जेरै फुटबल, काबादि आरो खारनायफोर ओन्दै ओन्दै माबा गथ' गथाइ फोरनि माने बेफोरबायदि खेलाखो होयो। फुटबल, काबादि खारनाय
दाउला सौलायनाय नामा
औ बिदि औ आरो माबा औ बिदिखो होयो।
जोबोद मोजां आरो बिनि अनगायै माबा फोर आरो नों मिथिनाय दं नामा?
ओ बिदिथ' गैया दा।
ओ दमासिखौ ओ मानि थाखाय जोङो फिथा सिथाव जानाय जायो आगैया फोरमायनो हागोन नामा?
ओ
आं खोनानाय मथे सोरबा सासे रा-राजानि माबानो ओ राजानि मा होनो बेखौ ओ मोजाङै मि थिया दा बेखो आङो। माने खोनाया खै मोजाङै।
नोंगौ। दा मागो होनोब्ला बे मोनसे बर'फोरनि ओ फोर्बो जेराव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा बेबायदि ओ नेमखौ फालिबोदों। जोंनिथिंजाय आरो जोंनिथिंजाय माने ओरै बेबादि खालामो मागोनि जे दिनखालि फुंआव मागो गोलैगोन बिदिन खालि मोनायाव ओ ननि बाख्रिखौ गोबोरखिजो माने लिरनानै दोनो। दाव अमा ओ दाउफोर जेन जेनोबा सोराङिनि सिगां आरोना हरनै सारिथा साराय तिनथासोयावनो न'नि ओ न' न'नि गाहाय आइजोया
नंगौ।
न'नि गाहाय आइजोया जेनोबा हमनानै ला नोंसिनि आइआ सिखारनानै ओ बाख्रिखौ सारियाव फाले माने गोबोरखि लानानै लिरनानै होयो आरो माने दुरुं बायदि बोनानै होयो। लिरजोबा ओरैनो माने लाइन मोनसेल' बोनाय जालायो आरो ओमफ्राय ओरै जायजों बाख्रि हाबग्रा बे मोखाङाव ओ एसे दलर दलद जाहाथे सिनायनाय बायदि माबा खालामनानै होयो आरो गल गल बानायनानै होयो। दा बेनि ओ खार'ना जाहैबाय जोंहा फोथायनाय दं आरो बिदि होनो मागों दमा सियाव जेरै ओ मानसिफोरा आलासि जाहैयो
नंगौ। औ खोनादों आदा।
मागो दमासियाव जेरै आलासि जाहैयो बिबदिनो जोंनि न'नि माइनाव लोखि बिमायाबो ओ आलासि जानो थाङो जाहैदों बेखायनो जोङो बे माबाखौ ओ बाख्रिखौ ओ होम बाख्रि थेनाय बुङो ओरैनो बाख्रिखौ माने गोबोरखिजों लिरनानै दोनो आरो आरो हौवाफोराबो उन्दैफ्राबो लावखार दाहोना फोर सिगाङावथ' ओ माहाजोन न'खरफोराव दाहोना लावखार थायो थायोमोन नालाय।
औ नों
दा माने फुङावनो माबायैनि सि सिगां सोराङिनि सिगां आन्द्र मिद्रु सोरांसि सोरांसि माइ मारा होखांनायनि जेब्ला जिगाब थायो मानो होनब्ला बे समाव मार्च सिनि पन्द्र' थारिख ओ
औ नंगौ
बेखायनो जोङो माने बे टाइमाव माइहुंआबो जोबहैजोबा आरो माइबो दुब्लियावनो थायो सोरहाबा माइहं हुंखाङो बे माइ हुंनायनिफ्राय लानानै माइ जिगाबखौ लाबो फानानै गय' फिफां खान्थाल फिफां नालेंखर फिफां आरो माखासे जाग्रा फिफां लेब' नारें जिखुनु बिफांफोरखौनो माने खानानै दोननाय जायो आरो
औ नंगौ
बेनि खारनाबो बेनो बेखौनो फोथायो माने बिदि खानानै दोनोबालायनो गय'आ माने फिथाइया थाइगोन जुदि खानानै दोनाबा खांखि नि जायो जायो माने आलास बि जानो थांनानै माने बियो फिथाइ थायनो रोङा बिदि होननानै जोंनि मानसिफोरा फोथायो आरो ओंखायनो जोङो बेखौ खानानै होनाय नोंसिनिथिंजाय बेबायदि खानाय हुदाया दंना गया?
बिदि खानाय हुदाया ओ औ दङ आदा। दे नाय होदाय औ दङ।
ओर बे खानायावबो ओरैबायदि मोनसे बुङो माने हां खनसेनो बिफाङाव माने खानांगौ आरो हां खंसेनो खाखानाय खानो हानांगौ आरो नङाब्ला बेबो जाया होननानै बिदिनो बुङो आरो बेनि उनाव थांबाय रुवाथिफोराबो आरो माखासे ननि हिनजावफोरा औ बे सानसे सि सिगांनो अनखौ देनानै लाखायो नालाय
औ नंगौ
सि समावनो सिखारनानै हौवाफोरजों समान समान सिखारनानै ननि मालिकजों समान सिखारनानै फिसाजोफ्राबो औ बिद दिनो ओंखाम संग्रा इसिङाव हाबनानै फिथा एन्थाब बेफोरबायदि माने जाग्रा सौराय एव एवो आरो
औ नंगौ।
एवबाय थायो बिसोरो ओमफ्राय बेनि उनाव बै लावखारफोराबो बा ननि माखासे ओ मानसिफोराबो ओ दाउ अमा बिरिनि सिगां नुयैनि सिगांनो फुङाव खोमसि खोमसियावनो दुगै आरो फाय दुगै गायनानै बिबार लानानै मनथिं ओ नायहरा जासे बिबारजों नेवसिनानै गाहरो बिदि खालामोबालाय नो मानसिया बादुवा जाया दा बिदि दुगैयाबा बादुवा जायो जाहैदों मानसिया अलसिया माने गोगो देहा नङि बिदि जायोन ओंखायनो गोदोनि समाव सोरबा गाथोनाव सोरबा ननि दैखरावनो बेबायाददि खालामनानै दुगैैनाय जायोमोन आरो
औ नोंगौ औ खोनादों आदा बेखो।
आरो बेबायदिनो लावखारफोराबो ओ सोरबा सोरबा जयै ओंखाम ओ जालायनाय जायो बेदर जालायनाय जायो। माइहु हुंनानै बे माइफुंबाय अर सावबाय एसे गोजांनायबो जायो नालाय बे समाव। मार्च बियाव एसे एसे गोजांनाय थायो। जोंनि आसाम ओनसोलाव ओंखायनो ओरैनो बेलागुर अरखौ सावबाय आरो दुगैबाय अराव थाबैबाय आरो बेबायदिनो माबायो आरो। दुगैनाय जायो बिसोरो
नंगौ
हेल'
नग आ दा खोन
हेल' दा बेबादिनो मागोखौ जोङो क्रियाजों सोलियो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो ओग जौ। अमा बेदर जायो। ओहम। मागोआवबो माने बेयो जोब दा। दासिमबो सोलिबोनाय जोंनि बर' समाजाव बाहायजानाय नालाय दङ बेखायनो बिसोरखौ बाहायो आरो। बिनिफ्राय जोङो ओ खार'ना बेनो जोङो दैज्लांआव गोबां खस्थ'यै जों माइ गायो। बा बे माइ गाय माने मोननाय फिथाइफोरखौ जोङो जयैनो गोसो खुसियै माने ओहो फिथा एन्थाब, सिथाव एवनानै जानायखौ माने जों मागोआव बिदि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जोङो दैलाङाव बिराद खस्थ' खालामनानै गायबाय फुबाय हाबाय मारा होबाय फोरानबाय मिलाव हैहैबाय बेनि उनावसो जोङो माइरंनो लाय
नंगौ।
खोनादोंना?
खोनादों आदा ‌।
ओंखायनो दा बेखौ जोङो इन्जय खालामो आरो। बे मागो जोंनि बर'फोराल' खालामा जोंनि आसामाव थानाय माखासे सुबुंफोराबो एसामिसफोर एसामिसफोराबो खालामो आरो गुबुन ह गुबुन जोंनि भारत हादरनि सिङाव थानाय स्टेटफोरावबो मोननो थाङो बेंगलावबो जायो ओरै माबायावबो जायो केरेला साइडआवबो जायो। बेबायदि फोरबोआ ओमफ्राय माने गोरोबो आरो एसे एसे। बेबायदिनो जोंनि बर' फोराबो बे मागो फोरफोरखौ फालिनानै रंजा खुसि बारहोहरो आरो। खोनादों ना?
खोनादों।
अब्ला जोङो राय्लायनायखौ बेखिनियाव लाखिथ'नो ने?
औ।
औ एबार आं हरनोसै दे नोंनियाव
औ जागोन।